खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा ओ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोन खेबसे बुंनो हागोन नामा?
अ आंनि फन हरनायनि जाहोना अ खेथि बिभागनि थाखाय फंनैसो दा साव रायलायनो सानदोंमोन ।
औ
खेथि बिभागफोरखौ माबायदि मावनाय जायो आबादफोरफोरखौ
न'नि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
ए आबादफोरखौ अ आबादखौ मावनायाथ' फार्स्टआव माइलिखौ सोमग्रोनांगोन । बे माइलि बे साननै सानथाम सोमनो सोमग्रोना दोनग्रोनांगौ ।
औ
आगोल किसुमानथ' मोसौ दोसो हालेवोमोन आगोलनि दिनाव दानियाथ' ट्रेक्टरजों नो हालेवो बाय एफा हालेवग्रोना लानांगौ खोथि बिनि उनाव साननै सान थामनि उनाव खोथिखौ थिखांग्रोनांगो बोरियाव बे बोरियाव थिखांनानै थिखांग्रोना आगोल लामनानै थास' बिलाइ माबा बिलाइ होननानै खोथियाखौ रज' रज'ग्रो लानांगो बेनि उनाव फोनाय जायो आरो खोथियाखौ जेब्ला गाजा बेरो गाजा बेरखांनायनि उनाव रोदा सुयो । सुबाथाय दुब्लि फोथार लांनानै बे बेखौनो फोनाय जायो बे फो-फोखांनायनि उनाव मास मोननै मोनथामनि उनाव जेब्ला खो-खोथिया खोथिया लावो बे लावखांबा जेब्ला दुब्लि फोथारखौबो एवसाब ना लायो ट्रेक्टरदोबो हेवो मो सौदोबो एवो दानियाथ' ट्रेक्टरजों नो एवनानै जायो।
औ ओ बिदिनो ओ औ
जेब्ला खोथिया फुनो जायो बेखौ फुजोबना लाग्रो लाग्रोजोबनानै बे दै दुब्लि फोथारखौबो आबादखौबो फेसेव- फेसेवजोबनानै हेवजोबना लाग्रोजोबो
औ
थियाखौ फुजोबना लाग्रोनानै किसुमान हाजिराबो लिंजा हाजिराबो लिङो न'आवबो गायो बिदिनो गायो। खोथि फोथारखो
बेनि उनाव नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नोंथां ओ बेनि उनाव नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव बिदिनो मे- मेगं गोथां बा मेगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायोना जाया?
जायो जायो
औ ओ ओरैनो मा मा मैगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथांमोननि ओन
औ नोंथां बिदिनो आबादफोरफोरखो किसुमान बिदिनो बे जेनेखा दुब्लि फोथारखौबो फेसेवना जेन हेवना लानांगो। आबाद मावखो मावबाबो बे दुब्लियावबो हेवग्रोन ना किसुमान हासारबो होयो। किसुमान गोबोरखि हासारबोयो बिदिनो मैगं थायगंखौ पटल मावनाय जायो जिंखा मावनाय जायो।
आरो दाथ' औ आरो दाथ' दैज्लां बोथोरनि दिन नङा होनबा नोंथा? बिदिनो औ बिदिनो जों दा दैज्लां बोथोर राव बिदिनो गोबां सुबुङानो माइ माइ गायनानै जोङो माइ ओंखाम जायो नङा होनबा? बिदिनो औ। माइ गायनो थाखाय जों नोंथाङा दा जेरै फोरमायलांदों बिदिनो। जों माइज्लि सोमना दोननानै। जोङो माइस्लिखौ हरनैबा हरथाम सोमनानै दोननानै जोङो बो खांनानै बिदिनो गारजा बेरनो थाखाय बिदिनो ओ न' -फोराव लाबनानै दोननानै हायाव दोननानै थालिर बिलाइ बा थास' बिदि बिलाइजों खोबनानै गाजा बेरहोनानै दोननांगौ बिनि उनाव अ अ दुबलि फुथाराव दबलाय से बा दब्लायनै गावनि गावसोरनि हा मथे ओ बेखौ हाल एवनानै औ औ नो हालेवनानै फोहैनाय जायो आरो बिनि उनाव मास मोननै बा मास मोनसे थानानै बे खैथायाया जौब्लाथाय जोङो फुनानै बेखौ ओ दुब्लि फोथाराव माइ गायनाय जायो आरो औ ओ बिदिनो गोबां आबाद दं नङा होनबा बिदिनो थास' औ थास' थिथा केरला पटल आलु बेफोरबायदि गोबां खे थि दं ओ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो मा मा मैगंनि आबाद मावनाय जायो
औ बिदिनो ओ जेब्ला नोंसोर नोंथांमोननि गामिखौ जेब्ला फैयो जोंनिथिंबो बिदिनो जेब्ला
गोजां बोथोर औ
थोरावथ' कबि गायनाय जायो ए कबि एनिफ्राय आलु लाव
औ ओ जेन'बा बिदि आबाद मावनानै जों बेफार फालांगियाव ओ रांखान्थिया फालांगियाव लाब जायोना जाया जे नोंनि बायदिबा नोंथांनि बायदिबा
ला-लाबालाय जायो गावबागाव प्रसिसन इयो जाय जेन'का आबाद मावनानै किसुमान भिन्दि फानना बेसे मोनो किसुमान पटल फानना बेसे मोनो गावबा गाव फालाांगियाव गावबा गाव खेथि मावनाय आबे आबादनि सायावसो खोथा इयो दिसकासा
जोङो बिदिनो गावबा गाव न'आव न'आव आबाद मावनानै जोङो गोबां न'खरखौनो गोबां सुबुङानो ओ जोंनि बर' हारियाथ' गोबाङानो साख्रि मोना नङा होमबा नोंथां बिदिनो खायफा खायसो ओ साख्रिखौ मोननाय जायो बिदिनो गो थ' मोना नालाय बिदिनो ओ न'आव जि औ जि एसे हा दोङो बेयावनो आबाद मावनानै ओ गावनि जिउखौ जेन'बा मैगं थाइगं फाननानैनो गावनि न'खरखौ सालायनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनबोदों आरो नंगौना नोंथां औ नंगौ
बिदिनो
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो जेनेबा मा मा मैगंफोरखौ नोंथाङा गायनानै बा मोजां मोनो आबाद मावनानै
औ नोंथां ओ आं आबाद मावनानै बे जेबोला लेस्रा लेस्रा थाइसुम बिदि भाथखेलेरा थिथा खेलेरा जिंखा
ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लांनि फानलुफोरखौ गायनाय जायो ना जाया?
जायो जायो नोंथां बिदिनो फानलुखौबो उम किसुमान माइक्र' फानलु होनो किसुमान फालु खेबजां फिरेंगि किसुमान बिबिन र बिबिन फालौ दोङो नायलाय ।
आरो ओ आथिखालाव दैज्लां बोथोरावथ' माइ गायखायो नालाय ओ नोंथाङा माइफोरनि मुं खौ एसे बुंनो हागोन नामा?
मायालाय
जेरै रनजिद जिद ओ बायसमु थि बिदि
औ औ नोंथां फोरमायनो हायो जेराव माइफोरखो माइब्रा गायो
औ
ओम ओमफ्राय रन्जित गायो।
औ
उम किसुमान फुल फाख्रि गायो।
उम
बिदिनो बायनाय रखम बाय माइ गायो बे माइफोराबो माइ गावबा गाव बिभिन धरन बिभिन मुं दोङो दा जिखिनि मुंखौ मिथिसाबो इख बेखौनो फोरमायनाय जायो नोंथां।
औ ओ बिदिनो
बिबिन' ओनसोलाव बिबिन' माइक फिथाइ सामथाइ फिथाइ बिबेक बिबेक नाम थायो। जिखिनि जोंनि ओनसोला गायो बेखो फोरमायनाय जायो नोंथां।
औ औ ओ बिदिनो औ दे बुंनाय।
नोंथाङाबो फंनैसो सावरायनो सानदो नामा खेथि बिफागनि थाखाय मा मा माइ गायनाय जायो ओनसोलजो
औ आं मिथिनायाथ' बिदिनो बायसमुति, रनजित, मासुरि माइब्रा, जोसा बिदिनो ओ बायदि बायदि माइफोरनि मुं दंबावो बिदिनो बाद रा आंबो मिथिजोबा आरो ओ गोदो गोदो गोदायथ' जोङो नांगोलजोंसो एवनानै जोङो माइ फोरखौ गायनाय जायोमोन नङा होनबा नोंथां औ आथिखालावथ' दा ट्रेक्टरनि दिन सफैबाय नङा होमबा? बिदिनो ओ गोबां सुबुङानो ट्रेक्टरजों हालेवनानै माइ गायनाय जोङो आथिखालाव नु नुनो मोनदों आरो नों नोंथांनि बादिब्ला। गोदोनि दिननि नांगोलजों एवनाय हाया मोजांसिन ना आथिखालाव ट्रेक्टरजों हेवनाय हाया मोजांसिन जायो
औ नोंथां नोंगो जोबोद बाथ ओ आगोल गोदो दिनाव गोदो दिनावफोराव मोजां जायो दा आरो ट्रेक्टरफोरजों हालेवो जेब्ला टेक्टर हा-हाल एवो दे दा हासो आगोलनि दिनावथ' मोसौ दो हाल एवना माइफोराबो जाबायमोन गसाइफोराबो जायोमोन दानि जुगाव स जाबाय नालाय नोंथां बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो जाबाय आगोल मोसौ मोसा होनोबो जोंहा गैला दानि बिखय जोहाबो गैला दुब्लि फो थारावबो आजिखालि बिदिनो माइ गायजोबो दा आरो बे मोसौनि थाखायनो प्रब्लेम जायो थानाय टेक्टर दोनो हालेवनाय जायो नोंथां बांसिन
औ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनि हालेवनाया मोजां जायोमोन आरो मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला बिसोरो मोसौजों हालेवनानै आरो फिन खनसेबाव मै होबावोमोन । नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो आथिखालाव दा ट्रेक्टर जों हालेवनाया बिदिनो ओ बबावबा खनायाव नाङो बबावबा खनायाव नाङा आरो बिसोरो हाल ओ थाब थाबनो जानाय बायदि हालेवनानै थाङो । हा गोथाङावनो हाखौ मो फोमहोननाय जाया बेनिखायनो आथिखालाव माय फोराबो गसाफोराबो बारा बारायनो हमला आरो फिथाइफोरखौबो बारा मोनबां जाला आरो औ औ ओ नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो थास'फोर गायनाय जायो ना?
औ नोंथां जायो बे थास'खौ आसु थास' गायो आसु थास' गायो माइ उम ओमफ्राय आरो बिबिन थराव बिबिन थास' गायो दे नालाय मुंफोराबो गावबागाव मुं दोङो नामालाय । जिखिनि आसु थासु गायो ओमफ्राय आरो पास खिया गायो
औ ओ आरो बिदिनो औ आरो बिदिनो ओ माइ गायखांनानै जोङो माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो जोङो एवनानै नाराफोरखौ बिदिनो नाराफोर थायो नालाय बेफोरखौनानै साफा खालामनानै जोङो बेसर फोनाय जायो नङा होनबा? नोंथां
औ औ औ नोंथां
सरनिफ्राय बे बेसरनिफ्राय मा मोननाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
औ बे बेसेरनिफ्रायथ ओ थाव मोननाय जायो किसुमान आरो उम बिधानि थाखायबो दोनजायो थाव बांद्राय मोननाय जायो ।
औ औ बिदिनो जोङो बे बेसरखौ फोनानैनो जोङो जानाय थावखौ जों मोन मोननाय जायो आरो नंगौना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जों बे खिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ दे नोंथां औ दे दे दे गोजोनथों